हेल'। अ नोंथाङा मा। हेलौ। खोनादोंना नोंथां। औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आं दा जिरायगासिनो दं नोंथां।
औ आं नोंथांजों जिउ राहाखौ सायख'नाय बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन। सावरायनो हागोनना। औ बिदिब्ला थ' आथिखालनि मुगाया बादायारि मुगा नङा होनबा। बे बादायारि मुगायाव जिउ राहाखौ सायख'नायनि गोनांथि दङ। जिउ राहानि बागै मोनथिनानै बेखौ माबायदि मोननो हायो। बे बाथ्राखौ मोथिखांनायनि मोनथिनायनि गोनांथि दं आरो जाय जाय फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानानै मायबा मोनसे मोजां खामानिखौ मावनानै थांना थानो लुबैयो। जिउआव आवगायनो लुबैयो बैफोर मानसिनि थाखाय जिउ राहा एबा थांना थानायनि लामाखौ सायख'नानै आवगायनो नाजानायनि गोनांथि दङ। सरासनस्रायै मेट्रिक आनजाद जिनै थाखो आरोबाव बि ए थाखो खौ उथ्रिखांनानै मा मावनानै खुंनाया मोजां जागोन बे सोंलुआ खायसे फरायसाफोरनि गोसोआव जाखांफैयो। थारैनो लेखा फरायनानै मायबा मोनसे खामानि मावनानै दावगानो लुबैनाय मानसिफोरनि थाखाय बेबायदि खौनो सोंलु सोंनाया गोनां बाथ्रा नाथाय। जाय फरायसाफोरा माबा मोनसे मोजां गाव मोजां मोननाय जिउ राहा एबा खामानिखौ सायख'नानै थांना थानो लुबैयाखै फरायसाफोरनि थाखाय गोजौनि सोंलुआ जेबो बेसेन गैया आरो। बेबायदिनो फरायसाफोरा सरासनस्रायै जिउ राहाखौ सायख'नो थाखाय लोगोफोरनियाव बिमा बिफानियाव सोंनानै जिउ राहाखौ सायख'ना लायो। खायफा खायफा फरायसाफोरनि समब्रा समब्रि आरो बिमा बिफानियाव जिउ राहानि बागै रोखा गियान गैयाबो जानो हागौ। जायनि जाहोनाव सासे डक्टर जानो गोनां मानसिया पुलिस जानानै थांना थानो गोनां जायो आरो। बेबायदिनो फोरोंगिरि जानो गोनां गुन गोनां सासे मानसियाबो मावखुलिनि केेरानि खामानिखौ मावनानै थानो गोनां जायो। बेबायदिनो सासे मानसिनियाव थानाय सुबुंथि गुन आरो गोहो बादियै जिउ राहखौ सायख'नो मोनाब्ला आरो। मावनो मोनाब्ला जिउ मोनसेयाव सुखु आरो गोजोनखौ मोना। बेखायनो जिउ राहाखौ सायख'नायनि बेलायाव जिउ राहानि बागै रोखा राखा मानसिनि फ्राय सुबुरुन लानानै सायख'नाया मोजां आरो खायसे मेलेम गोनां फरायसाफोरा खायसे सोंलु खौ गावबा गावनियाव सोंना नायनानै आरो बिनि फिननायफोरखो गावब गावनो होनानै जिउ राहाखौ सायख'नो हायो बे सोंलुफोरा बा सेथियाव आं मा थाखोनि फरायसा नैथियाव आनजादफोरनि फिथाइफोरखौ आं बेसि बेसेबां मोजां खालामनो हाथावना फरायसा नैथियाव आंनियाव मा गोहो दंङ थामथियाव आं मावनो नागिरनाय जिउ राहानि ओमफ्राय मानो माखो मोननो लुबैयो ब्रैथियाव आं माबादि खामानिखो मावनो मोजां मोनो बेफोरबायदि सोंनायनि फिननायफोरखौ सासे फरायसाया होनो हायोब्ला गाव हारसिंनो जिउ राहाख सायख'नायाव एसेबां एसेब्लाबो देरहानो हायो आरो। ओ बिदिब्ला नोंनि नोंनि साननाय बायदिब्ला जिउ राहाखो माबायदि सायख'नाया मोजां। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ
औ
जिउ राहाखो सायख'नो थांनायाव मोनसे बाथ्राखौबो गोसोआव लाख खि नांगौ जायो।
औ औ
खायसे जिउ राहाया नुनाय एबा खोनानायाव मोजां। नाथाय मोगथांआव मोजां न'आबो जानो हागौ आरो।
औ
बिनि अनगायैबो जों जाय जिउ राहाखौ सायख'नो नागिरदों। बै जिउ राहाया एबा खामानिया मावनो थांनायाव मोगा मोगि जानाय आबहावाजों।
फरायना थानो हागोन ना हाया बेखौबो बिजिरना नायनांगौ जायो।
औ
जिउ राहानि बागै रोंगौसार मानसिफोरा खायसे सुबुंथिखौ सायख'ना दिन्थिदों।
औ
उम सासे मानसिनि ओ सुबुंथि बायदियै खामानि मावनो मोनोब्ला।
ओ बे मानसिया सुखु गोजोन आरो जौगानो हागोन आरो।
औ
जेरै बायदि ओ जोनथोरारि सुबुंथि
औ
बे बायदि सुबुंथि थानाय मानसिया गोसो गुदुं गोबां मावसोमनो हाग्रा मानसि जानांगौ।
उम
बे बायदि मानसिया इन्जिनियारिं खामानिनि थाखाय मोजां जायो आरो।
औ
नैथियाव संदानग्रा सुबुंथि
औ
बे बादि सुबुंथि थानाय मानसिया गोनोखोआरि सुबुंनि मानसि जानो हायो।
औ
बिसोर गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखो ओ फोजोबनायनि उनाव। संदाननाय खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो।
औ औ
बे बायदिनो थामथियाव समाजारि सुबुंथि
औ
बे बादि सुबुंथिनि मानसिफोरा सोलेरनि एबा मेलेमनि खामानिनिख्रुय समाजारि खामानिफोरखौ मावनो मोजां मोनो
औ औ नंगौ।
बैफोरबायदि मानसिया रादाब बुथुमगिरि बायदिसिना आफादनि दैदेनगिरि आरो समाज सिबिनाय खामानिफोरखौ मावनाया मोजां जायो आरो।
औ नंगौ।
सधारन सुबुंथि बेबादि सुबुंथि थानाय मानसिफोरा नेम खान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो मोजां मोनो
औ
बैफोरबायदि मानसिया एनकाउन्टेनसि फाइनेन्स बेंकिं बायदि जिउ राहाखौ सायख'नाया मोजां जायो आरो।
औ नंगौ।
आरो बाथियाव गोजौ मिजिंरि सुबुंथि बेबादि सुबुंथि थानाय मानसिफोरा गुबुननि सायाव गोहोम खो खख्लैनो मोजां मोनो। जेरैबायदि मानसिफोरा अरायबो गोहो
औ
बिसोर आयेन फालांगि सामलाय साख्रि बायदिख मावनाया मोजां।
औ
आरो लोगोसे दथियाव आरिमुवारि सुबुंथि बेबादि सुबुंथि थानाय मानसिफोरा गावखौनो दिन्थिनो नागिरो बेफोरबायदि मान मानसिया गोसो सान्थायारि खामानिफोरखौ मावनो मोजां मोनो।
औ
बिसोर ओ सावगारि बोनाय मोसानाय, रोजाबनाय, थुनफावथाय थुनफावथाय दिन्थिनाय बायदिखौ जिउ राहा हा महरै सायख'नाया मोजां जायो आरो।
औ औ नंगौ।
बेबायदिनो फरायसाफोरा जिउ राहानि बागै मोजाङै मोनथिनानै जिउ राहाखौ सायख'नांगोन।
औ
मानो होनबा जिउ राहखौ हाखु दाखुयै सायख'नो नाङा।
औ नंगौ।
गावखौनो सिनायनानै गावखौनो मिथिनानै आथिखालनि खामानि मोनथावना थासारिखौ बिजिरना नायनानै गावबा गावनि जिउ राहाखौ सायख'नाया मोजां जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबायदिनो आथिखालनि मुगायाथ' बादायारि मुगा जाबोबाय।
औ
बेनिखायनो मुगायाव जिउ राहाखौ सायख'नाया जोबोद गोनांथि जायो आरो।
औ
जिउ राहानि बागै मोनथिनानै बेखौ माबादि मोननो हायो बा बे बाथ्राखौ मिथिनायनि गोनांथि जायो आरो जायखौ फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानानै माबा मोनसे मोजां खामानिखौ मावनानै थांना थानो लुबै बैयो जिउआव दावगानो लुबैयो बैफोरबायदि मानसियासो आथिखालाव ओ गावखौ दाफुंनो हायो हायो आरो।
औ। नंगौ।
फरायसाफोरा सरासनस्रायै जिउ राहाखौ सायख'नो थाखाय लोगोफोरनियाव बा बिमा बिफानियाव सोंनानै
औ नंगौ।
आरो सरासनस्रा सा फ्रोमनिबो बिमा बिफाया गासैखौबो मिथिजोबाबो जानो हागौ। बेनिखायनो
सम्ब्रा सम्ब्रि लोगोफोरनियाव बा गोरों गोरा। मानसिफोरनियाव सोंना लानानै मा खालामनाया मोजां बेखौ मोजाङै
सोंना लानांगौ आरो।
सोंनांगौ आरो।
औ-औ ओ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि जों बे सावरायनायखौ बेवहायनो दोन्थ'नोसै ना।
औ दे।
नोंथां।